हेलौ नोंथां
खोनायाखै?
खोनाबाय नोंथां।
ओ जोंनि टपिकआ जाबायहाय जोंनि सो जोङो जानाय लोनायनिसो रायलायगोन आरो।
औ नोंथां। नोंथाङा मा-मा जानो मोजां मोनो?
आङो जानायाथ' बांसिन फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर थालिर नारेंखल सफारिफोरखौ थाइजौ मोजां मोनो जानो, ओमफ्राय नोंथाङालाय मा माखौ जानो मोजां मोनो?
आङो बांसिन दालिम ओमफ्रायो माबा आंगुर बेफोरखौ मोजां मोनो।
उम ओमफाय नोंथाङा जानो बांसिन मोजां मोननाय बुस्थुआ माखौ मोजांसिन मोनो?
आङो दालिम
उम ओमफाय नों ओ ओमफाय नों नोंथाङाहाय न'आव संनायखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ना नोङो बाहेरायाव संनायखौ बांसिन मोजां जानो मोजांसिन मोनो
आङो न'आव संनायखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथां
ए
नोंथाङा?
आंबो न'आव संनायखौ बांसिन जानो मोजां मोनो न'नि संनाया गोथावसिन जायो बिमानि संनायफोरा नारजि अमा बेफोर बायदिसिना संनायफोरखौ न' बांसिन मोनजायो नालाय ओंखायनो जानो मोजांसिन मोनो। ओ बिथाङाला नोंथाङालाय पाकेटनि मेथायाइफोरखौलाय मा-मा खौथो जानो मोजां मोनो?
बिंग' मिमि बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आं जानो, नोंथाङा?
आंबो बांसिन आङो बिदि माबाखौ जानो मोजां मोनो आथाजों बानायनायखौ सेंग्रा गजा बिदिखौ जानो मोजां मोनो, ओमफ्राय नों नोंथाङा जानाय लोंनायफोरखौ बांसिन न'निफ्राय न'आव बेले लेकआव लांनानै जाहैनो मोजां मोनो लोगोफोरजों जानो मोजां मोनो ना हारसिं जानो मोजां मोनो नोंथाङालाय
आङो लोगोफोरजों जानो ज' जानो थानानै जानो मोजां मोनो नोंथाङा
हारसिंसो जानो मोजां मोनो आ-आराम उम
नोंसा न'आव बांसिन मा-मा ओंख्रि खौ जानाय जायो नोंथांमोना?
जोङो नारजिजों अमा, आलु, आलु फ्राय बेफोरखौ जानाय जायो नोंथां।
उम
नोंसिना नोंथां?
जोंना रां बांसिन आलुआनो जायो आलुजों न'नि माइरंखौ सङो आरो खायसे खायसेथ' रुटिफोरबो जायो नालाय ओंखायनो जों बांसिन न'आवहाय माइरं सङो माइ माइरं ओंखाम सङो ओंखाम संनानै आलु भाजा आलु लाब्रा इदि ओमफ्राय दालि संनाय जायो आरो।
नों थां
थाङाहाय गावहारसि संना जानो मोजां मोनो ना नोंङो बेलेगनि गुबुननि संनायखौ जानो मोजां मोनो?
गुबुननि संनायखौ गोथावसिन मोनो नोंथां।
ओम
नोंथाङालाय?
आं गाव गाव हारसिं संनायखौसो जानो मोजां मोनो मानोबा मानोना गाव संनाया संख्रि बानलु नायनानै मोजां संनाय जायो ओमफाय गावनि गोसो बायि संनानै जानाय जायो आरो।
औ नोंथां।
बाबो जि खलोबाबो ओंखायनो हारसिं जानो मोजां मोनो।
औ नोंथां। नोंथाङा ओंख्रिफोरनि मादावलाय मा मा माखौ गोथावसिन मोनो?
अनलाजों दाउ सबाइजों साम' मथर‌ बेला टमेट' बिलाथि बेखौ सोब मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बांसिन मोजां मोनो होनबा आलु फा आलु फ्राय ओमफ्राय टमेट'जों मथरजोंखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो। नोंथाङालाय?
नोंथां आंबो आंबो अनलाजों दाउ नारजि अमा सबाय साम' बेफोरखौ बांसिन गोथाव मोनो।
नोंथाङालाय जाग्रा लोंग्राया खौहाय मा माखौ संनो रोङो?
अनलाजों दाउ ओमफ्राय आलुजों लकेल दाउ नारजि अमा रोङो आङो नोंथां।
उम।
नोंथाङा?
बो नारजि अमा नारजि अमा ओमफ्राय सबायजों दाउ बेफोरखौनो आबो संनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बे नारजि अमाफोरखौ माबोरै सङो नोंथाङा मिथियोना?
नारजिखौ फार्स्टआव रुनानै लाग्रोबाय एसे रुनानै लाग्रोनानै अमाखौ सुनानै अर जरायनानै सारायखौ होनानै एसे एवबाय आरो एवफ्रामबाय
ओ।
एवफ्रामनानै लाग्रोबाय ओमफ्रायो जेब्ला नारजिखौ रुखांनानै एसे सुस्रनानै संफिनबाय संफिननानै सानानै खारै सारै होनानै अमा बेदरखौबो होसनबाय आरो। ओमफ्राय गोदौबाथाय मोनबाय। नोंथाङा रोङो अनलाजों दाउखौ?
अ आं रोंनायालाय रोङो आंबो हिनजावखौ गिबियाव अनला अन माबाखौ मेवाइ अनलाखौ देनानै लाग्रोनांगौ सोमखांनानै बोखांदो ओमफफ्रायहाय बोखांनानै गुन्दै देदो गुन्दै देखांनानै मुस्रा बख'ना दोनदो। स्रा बोख'नानै दाउखौहाय बुथारदो दाउखौ बुथारनानै गोखि दिसिनाफोरखौ गारनानै गोदादो गोदाखांनानै एवफ्रामदो। फ्रामनानै। दै गुदुंजों सं थैबानोल' सेस मस्ला मस्लिखौ होफाखायजोबसिगोन आरो बे दैयावहाय गोबाव गोदौ होनोनानै। अनलाखौह होदो। अनला माने बे गुन्दैखौ होदो आरो। मायरंनि गुन्दैखौ होदो। बरौनि गुन्दैखौ होखांनानै। बेखौ गोबाव गोदौ होनानै। एसे। बांद्राय गोबावबो नङा एसे जखानि गोदौ होनानै दाउखौ होनानै होदो अब्लानो। बियो माबासिगोन आरो। गोदौबाय थासै ओमफ्राय उनाव मोननोसै बा गंगार दुन्दिया एसे। होनानै होदो संखिफो नायफिदो होनबानो। जाबाय आरो जाय
नोंथा। होनबा दायो दोन्थ'नोसै एसे असुबिदा जाबाय नोंथां। औ